औ नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादोंना? औ। बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फा फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायना हो
औ नोंथां हागोन। ओ जोंनि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ जोङो मोसौनि सान आरो मानसि थि सान होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरोना ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ बैसागुनि फार्स्ट दिनखालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो जेरै जों मोसौ थुखैनो थाखाय बिदिनो फान्थाव जोङो हाइजें आरो बिदिनो दिगलिलिटि आरो थाराय बेफोर बेबायदि जोङो गोबां बुथुमना लायो बेनि उनावहाय जोङो बुथुम ला जों बिखौ मोजाङै सिथा सिथा हानानै औवानि आरं जेनानै जोङो माला सुनाय जायो आरोना नोंथां। ओ खोनादोंना नोंथाङा? औ। बेनि उनावहाय जोङो ओ हांगार नांगौ जोंनो जायखौ जोङो साराय एबा थौफोरनिफ्राय जोङो होुख'नानै ओ जानाय थाव फननानै जोङो मोसौनो फथा बायदि बिखुंफोराव एबा खाफालफोराव जोङो थुना होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बिसोर खौ होना लांनानै दैमाफोराव जोङो थुखैहैनानै बै सानखालि जोङो हेगारना होनाय जायो आरोना नोंथां। ओ आरो नोंथांमोन ओनसोलावबो माबायदिहाय मोसौ थुखैनाय जायो बा बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां औ जोंनि ओनसोल गोलाव बैसागु फोरबोखौ गोदोसो जोङो से दान फालियोमोन होननानै खोन खोनाबोदों आरो नाथाय दानि समाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बैसागुखौ। ओ जोङो बैसागुखौ बिनिनो स्नि सानखौ जों गोबां मुं होनानै फालियो बेनिनो सेथि सानखौ जोङो मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बेफोरबायदि होननानै फालियो आरो। ओ जोङो बे मोसौनि बैसागुखौ जोङो फालिनोब्ला बे साननि सिगांनो सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय हालदै, लाव, फान्थाव, दिग्लि लिथि, थाराय बायदिखौ बुथुमनानै दोनखायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु सम फैयो। ओ बे सानखालि जोङो फुं ङावनो ओ दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जा बे सारायनि हांगार बेखौ जोङो थालिराव बह र'ना लानानै जों बेवहाय थाव गुबै फुनना जों मोदोम मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो। बे सान खालि जोङो मोसौनियावल' नङा जोङो न'खराव थानाय जिब जुनार जेरै दा ओ बोरमा अ मा बायदिफोरखौबो जोङो थुखैनानै बिसावबो ओ फोथाब फोननाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ फुख्रिनि दै बा दैखरनि दै नङाब्ला दैमानि दै फोरजों थुखैयो आरो बिसोरखौ फोथा राव लांनाय समाव जोङो हानानै लाखानाय लाव, फान्थाव, हाल दै दिग्लि लिथि बायदिजों जोङो मोदोमाव सारनानै बा बिसोरनि मोदोमाव बुना नानै जोङो बरायनानै दुब्लि फोथाराव दोनहैयो आरो।
औ औ नंगौ।
बेनि उनाव ओ जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो। ओ मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै जोङो फाखा गोदान बावो आरो बिसोरनो। बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गङआव थाव गुबैबो फोननानै होयो आरो।
औ औ
नि उनाव जेब्ला नैथि सान मानसिनि बैसागु फैयो बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै ओ दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनानै जों ङो न'खरनि बिमा, बिफा आबौ, आबै आदा बाजै मोननिफ्राय बोरलाग्रोयोआरो बिसोरनो जोङो मान बो हैयो आरो। बेनि उनाव ओ न'खरनिल' नङा जोङो गामिनि गेदेर गोलाव फोरनिफ्रायबो बोर लायो आरो नोंथां। बेनिनो थामथि साननिफ्राय जोङो गामिनि गासैबो ओ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' लोग गो नांनानै जोङो ओ गामि गामि बैसागु रंजानो ओंखारनायखौ ओ नुबोदों आरो नोंथां।
औ
औ नोंथांमोन नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जोंनि दोरोङारि आगजु खाम, जथा, सिफुं बेफोरजों ओ रंजानाया दासिमबो दं ना गैला नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' बिदि ओ खाम, जथा, सिफुंजों मोसानाय या ओ गोबाङानो खमायलांबाय आथिखालाव ओ बिदिनो बक्सफोरजोंनो बां सिन मोसानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय ओ खायसे खायनै खायसे खायफा ओ बोराय बुरैफोरा दासिमबो बिदिनो खामखौ लायो आरो बिदिनो गासैखौ बो‌ लानो मोनाबाबो बिदिनो खाम गंसेखौ ओ लाफानानैबाबो मोसानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ आथिखालावथ' सेंग्रा सिख्लाफोराथ' बिदिनो बक्सजोंसो मोसानाय खौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। आरो बिदिनो ओ जेरै माबाफोराव थांनायफोरा बिसोरो खाम जथा सिफुं लानानैनो मोसानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो गामि गामि गोजान गोजानाव मोसानो थांनायफोरखौ औ ओ नोंथांमोननि ओनसो सोलावहाय माबोरैहाय ओ मोसानाय जायो जेरै खाम जथा लानानै बा बक्सफोर लानानै। मोसानायखौ नोंथाङा नुनो मोन्दों।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ‌ बांसिनखौनो जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा आरो आरो थरखा जा गोदोनि आगजु बेखौ लानानै मोसानायखौनो बांसिन नुदों आरो खायसे खायसेफोरखौ जोङो बे गोदान मुगानि दामग्रा आगजु बक्सफोरखौ लानानै मोसानायखौबो नुदों आरो नोंथां। थेवबो एसे खम आरो बेफोरजों मोसानाया।
औ ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बैसागो फोरबो नालाय ओ बैसागो फोरबोआवथ' गोबां गामि गामियावनो फांसनफोर खुंनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खुंनाय जायोना जाया नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ जोङो बैसागुनि जोबथि सान स्निथि सानखालि बयबो गामिनि ओ ज' लोगो नांनानै जा बे मोसानानै मोननाय माइरं बेखौ बोथिसे ओंखाम जाज्लायो आरो आरो जाखांनायनि उनाव जोङो ओ‌ हाबाफारि लायो। आरो गथ'फोरखौ जों गोजौ फारसे दावखोलांहोनो थाखाय खायसे हाबाफारि जेरै खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दानथेलायनाय मोसानाय गेलेनाय बायदि हाबा हाबाफारिखौ जोङो होनायखौ नुदों आरो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौबो जोङो लाबोनानै। रंजानानै रंजानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
ओनसोलावबो बेफोरो जायोना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ फांसन जेनेबा खुंनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों आरो बिदिनो बैसागु बोथोर नालाय जोंनाथ' रंजानाय फोरबो बेनिग खायनो जोङो ओ फांसन खुंनानै बिदिनो रंजानाय जायो आरो जेरै जोङो खेलाबो होनाय जायो। ओ गथ'फोरनो खेलाफोरबो होनाय जायो आरो नोंथां
औ
ओ बिदिनो ओ खारनाय बादायलायनाय आरो ओ थालिर गाखोनाय थिंख्लि बुख्रुबनाय बिदिनो काबादि खेला बुरैफोरनि बा सिख्लाफोरनि आरो हौवासाफोरनि दिरुं बोलायनाय बिदिनो गोबां खेला होनाय जायो आरो गामियावहाय गथ' फोरखौ रोंथो एबा सोलोंथाइ मोनथों होननानै बिदिनो ओ सोंथि बादायलायनाय एबा खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो सावगारिया खिनाय बिदिनो गोबां होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ आरो बिदिनो मोसानाय बादायलायनायबो होनाय जायो देंखो रोजाबनाय बादायलायनायबो हो होनाय जायो आरो जोङो मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौबो जोङो बरायनानै एबा लिंनानै हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बेसोरजों जोङो दानदिसे सम रंजाफानाय जायो आरो बै सानखालि खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे
ओ आरोबाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो ओ बैसागु मोसानायाव मा मा गाबनि दख'ना गाननानै मोसानायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागु मोसानाय जानायाव आइजोफोरखौ गोमो दख'ना बिदन आरो गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि आरो खानायाव गोजा बिबार लानाय आरो हौवाफोरखौ आरो गामसा गोथां आरो आर'नाइ फालि बेफोरबायसा लानानै मोसानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ नं
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै गाननाय जोमनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जोंनि ओनसोलावबो दख'ना बिदन गो मो आरो आर'नाइ गोजा लानानै बिदि खाफालाव फथा थुनानै आरो खर'आव बिबार लानानै बिदिनो जानजि खानानै बिदिनो मोसानाय जायो आरो हौवासाफोराबो बि बिदिनो गेनजि गुफुर गाननानै आर'नाइ गोथां लाना आरो फावरि खानानै बिदिनो खाम जथा सिफुं लानानै मोसानायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागुनि जा सेथि सान मोसौनि बैसागु बै सानखालि जोङो गोबां मैगं बुथुमनानै जाहोयोमोन ना गोदो बेबायदि हुदाया दासिमबो दंना गैला नोंथां
नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बे दासिमबो हुदाया दङ आरो नोंथां बे बे मैगंखौ जोङो मा मा मैगं बुथुमनानै जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोङो सेजौ दाइनथा मैगं थाइगं बुथुममोन होननानै खोनादों आरो थेवबो सेजौ दाइन दा मोनाब्लाबो जोङो जा थाम जि नैजिबानो बेखौ बुथुमो बे जेराव जोङो थालिर फस्ला थाइजौ खान्थाल आरो फुं खुखा दिंखिया आरो मानि मुनि गिदिर उन्दै आरो लाइ लाफा आरोबाव थुनथु थुनथुनि बायदिफोरखौबो होजायो आरो नाथाय जोङो मोसौ थुखैनायाव जाहोनाय लाव फान्थाव बायदिफोरखौ जोङो बेवहाय बै सानखालि बाहायनाय जाया आरो नोंथां
औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नोंथांनिफ्राय बैसागु फोरबोखौ माबायदिहाय फालियो बेखौ आं खोनानो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों आरो इयनाव फिन खेबसे बिदिनो सावरायफिननो मोनगोन होननानै बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय